रायलाइ नांगौ हेलौ अ अ हेलौ
खनायाखै हेल' नेट नाङाखै नोंना नेट नाङाखै
नां
आं खोनायाखै नोंनिखौ हेल'
खोनायाखै खोनायाखै हेलौ हेल' अ खोनादों खोनादों खोनादों खोनादों
ओइ आङो माबा सोना लानो नागिरदों
औ
थांनो खारै फाननो गाबोनो
गाबोन हाथाय जायो बोर बुरियाव अ मा मा फानो नोङो
माइरं फानो खारै फानो बरि फानो
ए
होय बथल सुनो नागिरदों र' आं खारै फाननो
ए
उ ओंखाम जाखांबाय नोंसा,?
सानसबाय
दा मोनायाव जागोन दे
जागोन उखैसोदो सयाबिन एव
अ
दालि औवा मेवा एवबाय संबाय।
बेदर जानो ना जाया नोंसालाय।
मंगलबारावाया मिरामिस।
ए।
खोनादों खोनादों।
मंगलबार बेदर जाया जोंहा मंगलबार सुनिबार जाया।
उम।
मा खालामदों नोंलाय।
आंबो दङ इदिनो आं फाजा ऐवगासिनो दं।
ए। नोंस्रालाय ना बेदर जा
जोंहा जायो मंगलबाराव कमानिया जोंहा
धोरोमखौनो फालिया नामा।
फलियाथ' आर
जा गावबागाव धोरोम आरो ख्रिस्टान नोंसा। बाथौ धोरोमखौ फलिया नोंसालाय।
ओरैनो माने जोंहा बिस्थिबारावबो जाथों। जाथारनाङा ओमफ्राय सेम्बारावबो जाथारनााङा समबारावबो जाथारनाङा। ओंखायनो बेसेबां गारबाय थानो होननानै मंगलबारखौ जानाय खालामदों आरो मंगलबार एख' गैयाना।
ए इदिसो। बाथौ धोरोमनिया मंगलबारावसो धोरोम। जायो मंगलबार। दिनावसो खेबसे फालिनाय जायो।
ओमबाबो। बेदरखौ गार इमान खददाय गारबाय थानांगोना बेनि थाखायनो जाबाय जों नखानि
उम।
मा खालामगासिनो दं।
बि गाबा गाव धर्मना।
उम।
गावबागाव धर्म जाय जि जाया मानो। अ खृष्टानसो खोमा खृष्टाननि प्लास फैलाय लांदो नोंसा। खोनायाखै। माथो प्लाससो मबाइलाव फैलायलांद'।
हो
हेल हेल' अ। माने बाथौ धोरोमनि मिथिग नोंथाङा बुंलाय।
बाथौ धोरोमनि बागै माने जोङो ओ शिबखौ फुजिनाय जाया जोंहा आरो माबााखौ फुजिनाय जायो आरो बाथौ धोरोमनि माबाखौ जेनेबा सिब खो फुजिनाय जाया नालाय जोङो ओरैनो अंखारखौ फुजिनाय जायो। जों आरो मानसि जिबिसोनालाय आरो माबाया सिब आरो मानसिसोमोन नालाय।
उम
ओंखायनो जों शिबखौ फुजिनाय जाया आरो जोङो नु-नुवा नुवा थारिख नुवा थारिखखौ खुलुमनाय जायो। जेनेबा नुवा नालाय
नुवाथारि मिनिङा माने नुयिनि थाखाय आरोना
नुवाथारि माने जों नुवा नालाय ओंखायनो नुवा थारैया सिबा जाबाय नुयो मानसिनि माबा इसोरजों थान्दै अरजानायसोना सिबा
फाथैसो होमबा खोनादों खोनादों
अ जों दा इखौ फालिया जोङो अंखारसो फालियो जों जेनेबा नुवा थारिखोसो फालियो
ओमफाय आरो मा मिथिबावो नोंथाङा बाथौ धोरोम बागै
बाथौ धोरोमनि बागै माने जों इदिनो धोरोमनि नामाव जोङो मंगलबारखौ खेबसे दोनो आरो जेनेबा जायफोरा ग्रह' दं ग्रह'फोरखौ फालियो फालिनोबा जेनेबा जोङो बाथौ धोरोमनि नामाव जोङो मंगलबारखौ खेबसे दोनो आरो
ओमफ्राय बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमावथ' माबा मोनसे फुजा दों बाथौ धोरोमाव अबे अबे मासाव फुजा जायो जेनेबा बा मोनफ्रोमबो धोरोमानो गावबागाव मोनसे फुजा थायोना
जोङो
माहायाव जोङो बैसागो दानखौ जोङो बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो बयहाबो न'खर न'खर बाथौ धोरोम सिबियो मानो होनबा बोसोरनि थाखाय जोङो बाथौनोबो बेरा होयो जेनेबा फालि मान होनाय जायो आरो धोरोमनि नामाव जोङो धोरोमखौ फालियो नालाय जोङो जेनेबा इसाबो बोसोराव मोनसे गोदान ओ दफां-लाइफांफोरानो गोदान बिलाइ खिलियो नालाय जों आरो इसरनोबो गोदान दख'ना गानहोनाय जायो बा गामसा गानहोनाय जायो बा मान होनाय जायो फालि बिदि आरो
ए
जों बोसोराव खनसे बैसागोदानखौ फालियो आरो एक थारिख बा सोरबा न'खरा बेलेग दिना फालिनोबा फालि बैसागो दानसेया फालिनो हागोन आरो
उ खोनादों खोनादों ओमफ्राय बैसागोआव दे मानसिफोरा इदि बाथौ माइबि दुमो ओमफ्राय बैसागु आव रजायोबो नामा होमबा
बैसागआव रंजायो जोंनिया बाथौ धोरोम जोङो एक थारिक खालि सोरहाबा न'खरफ्रामबो बाथौ दुमनाय जायो नालाय बाथौ ओ माबाखालि दुमखालि जोङो माइ माइरं दै हरा आरो रावनोबो फैसाबो गरसेबो हरा जोङो जोहा धोरोमनि नामाव खनसे फालियो नालाय जोङो बैसागोनि बो-बोसोर गोदाननि ओंखायनो जोङो जेबो हरा बिनो फैबाबो जों जेबो हरा खोनायाखय?
ओमफाय बैसागोआव
बैसागोआव मा मा खालामो फारसेनिफ्राइ बुंनो
जोङो बैसागोआव मोसायो ओमफाय जो जों बैसागोनि ओ एक थारिखनिफ्राय ओ सप्ता मोनसे जोङो बैसागो मोसा थानानै जोङो ओ माइरं फैसा मागियो जाय जि न'खरा जि हरो जोङो मोसानानै खाम सिफुं लानानै जोङो मोसानानै मा फैसा माइरं मागियो आरो। गामिनि बयबो ओंखारनानै।
प्राय बैसागोआव आरो मा मा नेम खान्थि दंबावो?
जों बैसागोआव आरो जोङो गामि लाना गामि फांसनबो खुङो जोङो जेनेबा ओ गथ'थायफोरा गोरों जानाय बायदि जोङो इस्कुलफोराव खेला दुला खारनाय बारनाय होयो नालाय जोङो गामियारिफोरा खेला दुला होनानै ओ जेनेबा गामिनि नथाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जेनेबा फास्ट डिभिजनाव थां खेला दुलायाव फास्ट डिभिजनाव थांथो बा सल' खननायाव मेथाइ खननायाव मोसानायाव फारस थांनाय बायदि जोङो गामियाव बिदिनो फांसन खुंनाय जायो आरो।
बे फांसनाथ' धोरमाव गोलैयाना जेनेबा धोरोम धोरोमनि लोब्बा मा खालामनाय जाबावो? बैसागुआव
धोरोम बे फांसनाव जोङो ओ जोङो दमाहि खालि जोङो मोसौ थुखैयो आरो मोसौखौ जोङो ओ फान्थाव लाव हालदै जेनेबा ओइ हाग्राफोरनि बांग्रिंखब बायदिसिन फिनानै जोङो थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ जेनेबा मोसौनोबो गोदान माबा दिरुं होनाय जायो।
जोंखौनोबो जोङो दर' बउनानै होयो आरो।
मा मा ओनो इखो?
ब ब मा बिहु होनोथायखो
मोसौ बैसागु?
ओ मोसौ बैसागु होनो जोङो दमाहिखालि।
फार्स्टआवनो जोङो मोसौखौ फालिग्रोयो। मोसौनि उनावसो जोंनि एक थारिख खालि जों बाथौ खो दुमनाय जायो।
नोंसा मोखौ दंनां गैया?
जोंहा मोसौ दङ मानै।
देग्लायबो थुखैया
थुखैयो जाहा फिसाला सानै दंना फिसाला सानैया थुखैदो। फिसाला सानैया बिराद मोजां जोंहानिया राम लैखन बायदि जाद फिसाला सानैया
उम।
बिदिबा जोंनि रायलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा?
दे होमबा जों आंहाबो सोलाबा सकाव थांनो नागिरदों आं बेफार होयो नालाय माइरं बेफार।
अ अ अ।
दे लाखिथ' होमबा दे अ दे लाखि। दानना हर। देनाय हसपत होनाय। आरो दानाखै नामा? दानबाय।